हेल'
खोनादोंना खोनायाखै?
ए खोनादों दासो। मा खालामदों? मा खालामदों खोनादों आं। खोनागासिनो।
नोंनिखौ होनदोंलां?
आं खोनादों खोनादों।
ओइ खोनाबाय।
ए उम नोंहासो खोनायाखै खोनायाखै होनबाय थादोंमोन आंहाथ' खोनाबाय थाखानाय।
नै ओंखाम ओंख्रि संगासिनो आङो। ओंख्रि संदों।
मा खालामदों नोंलाय?
मा ओंख्रि जिरायनानै दङ नै।
माबासो उम अमा बेदरसो संगासिनो।
ए
ओमफ्राय दालि ओंख्रि।
औ दङ
ए
मा खालामदो हा
आङो मा होनदों?
खोनायाखै मा खालामदों होनदों?
एबार होनलाय
मा खालामदों होनदों? खोनादोंना खोनायाखै माथो खोनायैबायदि ए
खोनाहैथाराखै नामा आंनि रायलायनायखौ
आं खोनागासिनो नोंसो माथो खोनायि बायदि सिरि थाबाय थायो होनदो आं आं खोनादों
एबार खोनाबाय दा खोनाबाय
ए
उम
सान्दुं दुंदों ना अखा हादों
अखासो हादोंमोन
ए दालाय
दायो हायाखै दा बार बारगासिनो
ए सोर सोर दं ओमफायलाय न'आवलाय जोंखै सान्दुं एसे ओंखारहांबाय अखा हादोंमोन जोंखैबो
उम हारसिंसो दङ आं न'आव हारसिं
रावबो गैया
ओहो
हा
ओहो रावबो गैया
अबाव थांदों
मामिया माइ गायहैदों
ए
राजाया गेलेहैदों
ए नोङो मा ओंखाम ओंख्रि संना दोनो न'आव
आं ओंख्रि दहायनियानो दंखायोमोन मामि संना गालांनाय मा होनो जारिजों नायानो दङ
ए हामदो
ओमफाय आङो ओंखाम ओंखामल' संदेरनानै दोनबाय
ए संखांबायानो
औ
ए हारसिं मा खालामबाय थायो नोंलाय
हा
हारसिं मा खालामबाय थायो
ओरैनो जिरायनानै थायो मबाइल नायो
ए
नोंनिया मैयाबो हाबबावदों
ओं बे दानि आं नोंनो हरनाया बेनो आरो
ओमफ्राय जाहाना
मैया माबामोन ना सिक्समोन हा
हानाय बिदि हाबाखै
ए आं ओंखायनोथ' हाबगोन खोमा सानबाय थादों आरो बिदि हाबनायखाय।
उम हाबाखै जाहाना।
ए उम
हाबा जायो हाबगोन बयनाबो हाबजोबोनो ओम ओमफ्राय
सोसोर दं मुंहरलाय
जोंहा गासिबो दङहाय दंजोबो बरिया नोंथां दंजोबो। आयु दाउवा जि गाब्बायहाय।
उम
मा जाखो?
मा जाखो? ए नै माबा बेदर संनायखौ साखिनायदां।
ए
माबा बेदर संनायखौ साखिनायदां।
ओं खोनादों। होद बे दाउखौ बुथार हैगारगोनलां।
एसे गिदिर गिदिर दाउ दंखुमाहाय नोंसाना बिदि गाब्बाय थाथारो।
दावराव गैयैनि दावराव।
आयु दाउआ मासे गिदिर गिदिर नामा गाबबाय थायो माथो।
नुवाखै दिसथाबनो।
ओमफ्राय जेरावबो बेरायहैया?
आंहा बेरायनानै फोखांबायानो दहायनो ओमफ्राय फैनानै नै दा बेदर संफैबाय बेदर लाबो फानानै।
ए अबाव थांनाय?
बैथिंजाय मोनसे बाजाराव दखानाव थांदोंमोन आङो। बेदर लायदोंमोन।
खबरफ्रा मो-
हो
खबरफोरा गासिबो मोजां? बे खबरफोरा मोजां नामा होनदां? खोनागोनना खो- खोनायाखै? मा जाखो? नोंनिखौ खोनाफैला आङो।